हेल' नोंथां औ औ दा जोङो गोदो माबायदि गेलेयोमोन आरो दायो माबायदि गेलेयोमोन दे गथ'फ्रा बेफोरनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां जोबोद मोजां आयदा सावरायजायो नोंथां सावरायजायो दे नोंथाङा बिनि फारसे एसे फोरमायना होग्रोनो
आतसा आसा दायो गोदो आरो दा होननानै बुङोब्ला नोंथां गोदोथ' गथ'फोरा बायदि रोखोमनि खेला गेल गेलेयोमोन आरोखि ना
औ
जेरैहाय जोङो बाथा गेलेयोमोन आमाय जुमाय खिखर गेलेयोमोन बिदिनो बायदि रोखोमनि खेला गेलेयोमोन आरोखि ना नोंथां गोदोहाय
औ
औ आरो दा होननानै बुङोब्लाथ' दा मानिे गथ'फोरखौ माने गोदोनि खेलाखौ माने बांसिन खम गेलेनायखौ जों नुनो मोनबाय आरोखि ना
औ
औ
औ
आरो दानि गथ'फ माने गोदोनि खेलाखौ माने गेलेबांला आरोखि ना नोंथाङ
औ औ
बिदिनो माने गोदान गोदान खेला गेलेनो हमो आरोखि ना दानि गथ'
औ
दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मा मा गेलेयोमोन गोदो
अ बुंनो हागोन नोंथां गोदो आरो दा गोबां जेनाखि गोदो माबोरै गेलेयोमोन बेयो माने आथिखाल समाव गोबां सोलायबोबाय आरो बुंनो थाङोबा आथिखाल समावबो गथफोरा गोबां खम गेलेनायखौ जों नुनो मोनसै
ओम ओम
गोदो जेनाखि गेलेनाय बेफोर खेलाफोरनि मुंखौ मखनो थाङोबा जेनेबा आ खै गेलेनाय खिखर गेलेनाय बाथा गेलेनाय बिदिनो एक फ्रेस गेलेनाय थाखोमालायनायजे गेलेयो
उम उम मानोे खोनायाखिसै नोंथांनि नेटवार्कनि प्रब्लेम नामा? हेल हेल नोंथां। हेल हेल हेल नोंथां नोंथांनि रावखौ माथो खोनाफैथिया, हेल नोंथां।
बरि नारें जुमब्राखौ बल खालामनानै गेलेनायबो जोंनि गेजेराव। ओ दङमोन ओ बिनि अनगायैबो क्रिकेट गेलेनाय । बेदमेन्टन गेलेनाय माने जों गोदोनि समाव बेफोरखौ गेलेबोनाय नुबाय थायोमोन आरो ।
औ नंगौ नंगौ।
नाथाय आथिखालनि गथफोरखौ मानि नायोबा। गोबां खम गेलेनायखौ नुनो मोनसै आरो, आथिखाल मुगायावथ बयनिबो नखर नखर मबाइल थासै नङा होमबा?
औ औ
मानि गेलेनाय सम बा बेलासि समफ्रावबो गथफोरखौ मबाइल मोनसेबा कमेडि भिडि सम बेवहाय माने मबाइल नानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो। गेलेनाय बुंबाथ ओरैनो गेलेनाया जेनाखि जोंनि ओ स्किलखौल डेभेलप खालामा बेयो जोंनि देहानि थाखायबो जोबोद मोजां। जेनाखि गेलेनायनि गेजेरजोंबो जों सासे ओ सुबुङा जिउआव सासे जाफुंसार मानसिबो जाहैनो हायो आरो।
औ औ।
दा बेनो आरो, जेनाखि गोदो माबाददि गेलेयोमोन आरो आथिखालाव माबाददि गेलेखो बिनि सायाव नायनो थाङोबा मानि जेनाखि गोदोनि खेलाफोर बेखौ माने बावगारलांजोब्बाय आरो। जों खोनानो मोननाय बादिबाथ गोदोनि आबै आबौमोननि समावहाय मानि ओ गिला गिलाखौ मिथिगौना नोंथाङा?
औ नंगौ मिथिगौ गिला
गावनाय खेलाबो गेलेनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बेफोर मानि बेफोरबायदिनो मानि गोदोनि समाव ओ बेफोरबायदि गेलेनायनि थाखायनो मानि मानसिफोरखौ राफोद राफोदबो मोननो थाङोमोन मस्त थानमस्टान एखेबारे आज जेरावबो बिदिनो ओ जेननो रोङि बेफोरबाददिनो मस्त थान मस्थान नुनो मोनोन मोननो थाङोमोन आरो गोदोनि मानसिफोरखौहाय । औ दा नोंथांमोननि जेनाखि जायगा बेवहाय माने गोदोनि बादि गिला गेलेनाय खै गेलेनाय रेडिअ गेलेनाय एप्रेस गेलेनाय बेफोरखौ नुयो नामा नोंथां?
टाट' नों थां जोंनिजोंथ' बेफोरबायदि गेलेनायखौ नुनो मोननाय जाला आरोखि ना नोंथां । खोनादोंना नोंथां औ दाथ' बिदि गोद दोनि गेलेनायखौनो माने नुनो मोननाय जाला आरोखि ना, ओरैनो दा जोंनि एरियाजों बल गेलेयो। खोनाबायना नोंथां गथ'फोराब भलिबल, फुटबल, क्रिकेट खोनादोंना नोंथां टेनिस आरो खेरम आरो बुंनो थाङोब्ला नोंथां ओ जोंनि माखासे गथ'फोरा माने मबाइल लानानै माने मबाइलाव बायदि रोखोमनि बे माने खेला गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि ना
औ
माखासे गथ'फ्रा मानि ओ माने ओरैनो जोंनि देहानिद थाखाय मोजां माने खेलाखौ गेलेया आरोखि ना मबाइलफोरावनो माने नांथाबनानै बायदि रोखोमनि खेला ला गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि ना नोंथां
औ
उम बेनि थाखायनो माने गोदो आरो दा होननानै बुङोब्ला अनेख मानिस फारागथि दं आरोखि ना नोंथां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जाबाय आरोखि ना
औ
ओरैनो नोंथाङा ओ गेलेनायनि बागै बुङोब्ला नोंथाङा ओ बबे खेलाखौ मानियो साबसिन मोनो
औ ओ बुंनो थाङोबाथ' गोजां बोथोरनि खेला हिसाबै आं बुलिबलखौनो साबसिन मोनो बेजों लोगोसे आं
सा
औ बेडमिन्टनखौबो जोबोद मोजां मोनो आरो गेलेनो आरो औ आरो बुंनो थाङोबा आं क्रिकेट फोरबो गेलेयो दाथ' दैज्लां बो थोर नङा होमबा आं फुटबलबो अ फुटबलबो गेलेयो आरो नोंथां
एवर' मोजां मोजां फुटबल बुङोब्लाथ' नोंथां जोङो गोबां माने दा आथिखाल मुगायाव माने गोबां माने गथ'फोरखौ माने नांथाबनायखौ जोंङ नुनो मोनो आरोखि ना नोंथां
औ औ
औ
माने बियो माने गोसो बोनो हानाय खालामो आरो गथ थ'फोरखौहाय जेनेबा जेनाखि फुटबल खेला ना नोंथां
औ
बेखौ माने जोंनि गामि ओनसोलावबो जेनेबा माबा मोनसे प्रग्रामफ्राव प्रग्रामनि गेजेरजों फुटबल गेलेनाय सोफादेरोबा जोबोद मोजां जागोन आरो मानोहोनबा जोंनि जेनाखि गामि गामि ओनसोलाव गोबां गथ'फोर थायो नङा होमबा बिथांमोना माने बल जोनो गोबां एक्साइटेड जायो बेफोरबायाददि हाबाफारिनि गेजेराव जों माने फुटबल खेलाखौबो सोफादेरनानै लायोबा माने ओ बिसोरखौ थुलुंगा होनाय जागोन आरो
आदसा ओरैनो नोंथाङा गामिफ्रावहाय फुटबलखौथ' गेलेखायोना
औ औ गेलेयो नोंथां
औ औ औ ओरैनो हांसो खेला दाउ खेला बोरमा खेला बेफोरबायाददिखौ नोंथाङा गेलेखायो दा
गेलेयो नोंथां गेलेयो बेफोरबायदि जेनाखि गामियावहाय बुंनो थाङोबा जोंनि जेनाखि गामि बेवहाय माने फिफटिन आगष्टावहाय सेंग्रा बोराय माने बिदिनो गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ औ ।
बयबो इन्टारेस्टयै जयै बे समावहाय माने गेलेफेरै मानसियाबो गेलेनायखौ जों बे समाव नुनो मोनो आरो जेनाखि आरो बुंनो थाङोबा आथिखाल मुगायाव माने जेनाखि ओ जोंनि गोदोनि खेला बेखौ माने बांसिन गेलेला आरो । नाथाय जे जेनाखि बेफोरबादि फिफटिन आगष्टफ्राव जेनेबा फुटबल खेला बा माबा मोनसे खेला होयोबा बेवहाय माने लैहोर लैहोर ज' ज' थांनानै गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो ।
औ औ औ ।
थेवबो गोदोनि बादि गेलेनायखौ नुनो मोनला आरो गोदोथ' माने बुंनो थां बा ओ बेलासे सम जाबानो माने लैहोर लैहोर बयबो गेलेनो थाङोमोन जेनेबा फुटबल जा बा मा बबेबा मोनसे जा माने बेफोरबादिखौ गेलेनायखौ जों गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन आरो ।
उम उम। नंगौ नोंथां ।
औ ।
औ ।
दा गेलेनायनि गेजेरजोंबो माने आथिखालाव बुंनो थाङोबा जोङो गोबां सुबुंफोरानो गावनि आथिङाव गसंथानानै गुबुनखौबो थुलुंगा खांहोनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि बर'नि गेजेरावबो गोबां फुटबलार बा क्रिकेटार बा बेडमिन्टन गेलेगिरि माने गोबां जों नुनो मोनसै आरो आथिखाल ।
औ नंगौ ।
दा बुंनो थाङोबा आथिखालावथ' बयनिबो न'खर बा ओ सुबुंफोरनाव मबाइल थासै नङा होमबा । गथ'फोराबो माने मबाइलनि गेजेरजों नुनानै गाव गावखौनो थुलुंगाखाङो होनानै माने गावबो सासे गेलेगिरि जानो गोसो जानाय बेफोरबायादि जोंहा आथिखालाव जानायखौ नुनो मोनसै आरो ।
आस्सा नोंथाङा ओ सानैसो मुंदांखा गेलेगिरिफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा जिखुनु?
ओरैनो बुंनो थाङोबाथ' जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बयबो मिथिखागौ । हलिचरन आरो दुगा दुर्गा सरि दु गा बर' बिथांमोनखौ जेनाखि बर'नि फुटबलार होननानै जों बुंनो हायो आरो बिथांमोननि मुंखौ बयबो मिथिगौ आरो। हलिचरन नार्जारि आरो दुर्गा बर' बिथां सानै खौ जोङो ओ बर'फोरनि गेजेराव मख'नो हायो आरो जेनेबा बि थां मोना जोबोद मोजाङैनो फुटबल गेलेयो ।
आदसा नोंथाङाबो ओ बेबादि गेलेनानै माने ला जिउआव मानि साक्सेस जानो थाखाय गोसो दं नामा नोंथाङा?
बुंनो थाङोबा ओ उन्दै समाव मानि उन्दैनिफ्रायनो नाजानांगौमोन आरो ना । जेनेबा बेफोरबादि जेनाखि फुटबलार बा मोजां गेलेगिरि जानोबा नाथाय दा नैबे समावहाय मानि बुंनो थाङोबा प्रे प्क्टिसनि गोनांथि जानाय नङा होमबा जेनाखि गोदो उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोआसै नालाय नोंथां दा आं माने गोसो जाबाबो बेफोर बादिखौ मानि हायि सानसिगोन आरो माने आं हानाय नंला आरो बेफोरबादि जेनाखि दा गोसो जाबाबो माने मोजां गेलेगिरि जानो हानाय नंला माने उन्दै समनिफ्रायनो जेनाखि गोसो हो होथाबनानै मोनसे खेलाखौ गेलेयोबा माने जिउआव जाफुंसार जानायखौबो जों नुनो मोनोमोन आरो
आदसा नोंथां ओ जोंना टाइमाबो फै फै जि मिनिटआनो जालायलायबाय अब्ला लाखिथ'नसै नामा
औ औ दे नोंथां लाखिनसै
गोजोन्थों ।